औ नै ओरैनो दङ' जिरायनानै।
अ'।
औ।
बेनिफ्राय
औ।
अनलाजों दाउजों बोरै सङो एसे मिथिनो हागोन ना नोंथांनिफ्राय?
अनलाजों दावजों न'।
औ एसे फोरमायना होदो।
ओ जोंथिं माबोरैहाय सङो आरो ना।
औ। जेनेबा नोंसोरथिं माबायदि सङा जायगालाय जायगा आलदा आलदा जायो नालाय।
औ औ औ।
नोंसोरथ' मादि सङो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
हागोन हागोन। जोंथिंजाय अनला ओंख्रिखौ ना। बेनिफ्राय ओरैनो अनला ओंख्रि संनायावथ' जोंहा अनला होनोब्रा बेदर नांगोन ओमफ्राय अनलानि थाखायथ' माइरं नांखागौ नालाय। बे बिसोर मोननैखौ नांखागौ ओमफ्रायो जोङो अनला ओंख्रि संनो थाखाय उम जोंहा गिबियावनो माइरंखौ सोमनानै लाग्रोनांगौ आरो बिदिनो देनायनि आधा घन्टा सो सिगां।
औ औ।
बेखौ सोमनानै देयोब्ला माने जोंना देनायाव गुरै जायो नालाय।
औ।
उम फैगौ सोमनानै लादो ओमफायो दे आधा घन्टासोनि उनाव देनानै लादो आरो ना अन गुन्दै। ओमफ्राय बेनिफ्राय बेदर जोंहा बेदरखौथ' बुथारबाय दाउखौ गोदाबाय।
औ।
गोदाना लाबाय मोजाङै। बेनिफ्राय दाया जोंहा संनायनि संनो थाखाय जोंहा गिबियावनो अर सुना लाबाय बेनिफ्राय ओमफ्राय साराय जानबाय जोंहा गिबियावनो बेदरखौ एवफ्रामनानै लानांगौ आरो
औ
जोंहा बिदिनो एवनानै लादो बेनिफ्रायो एवखांनानै दसे हुथ्रमलाय हरथ्रमलाय खालामदो मोजाङै हबा औ औ बेयावबो जोंहा औ एसे औ बेदर गोजा एवनांगौ बेदर बिदिनो एसे संख्रि फानलु मस्लाफोरखौ होनो हायो आरो फानलुखौ होद्रायाबाबो एसे ओरैनो हालदै होनानै एवफ्रामनानै लादो ओमफ्रायो दसे एवख्रखांनायनि उनाव जोंहा बासोनाव हायखांना लानांगौ आरो
ओरैनो एक्सट्रा बेलेग बास माव नामा
औ बेलेग बासोनाव हायखांना दोनदो
औ
ओमफ्रायो बेनि उनाव जोंहा जे अनला संगोन बे अनला संनो थाखाय जोंहा साराय गोजा लादो ओमफ्राय बेयाव दै गुदुं खालामदो आर ना
औ
दै गुदुं खालामनानै बे दैया एसे गोदौब्ला माने ग्लब ग्लब गोदौ गोदौ होदो दैखौ। ओमफ्राय बिनि उनाव जोंहा देना लानाय अनलाखौ बेयाव होदो आर ना लासै लासै गोजौनिफ्राय फ्रब फ्रब फ्रब एसे एसे होनानै माने खादौफोर लानानै बा खोस्लिफोरजोंबो जोंहा आवलायना होबाय थानांगौ आरो ना फिदिं फिदिं ओरैहाय।
औ माबा खेबसेनो होजायाना।
हो खेबसेनो होनो नाङा माने एसे एसे माने खेबसेनो होयोब्ला गथा जायोना। अनलाया गथा जाब्ला जोंहा माने बिदिनो सिङाव माबा थायो नालाय मोन नायग्रा बारा मोजां। आरो ओंख्रियाबो एसे माबा जायो नालाय। बेनिफ्राय जोंहा बेखौ अनलाखौ होबाय थादो होनानै ओमफ्रायो बे अनलाखौ होदो ओमफ्राय बिदिनो बेयाव जोंहा माखासे मस्ला मस्लि होबावनांगौ नालाय
औ
इयाव संख्रि होदो ओमफ्रायो बानलुफोरखौ देनानै होदो ओमफ्राय। ओंख्रिखौ जोंहा गोदौ होबाय थादो दसे सम।
औ
बेनिफ्राय
खोनादों ना हेल'।
औ खोनादों बेनिफ्राय गोदौ होबाय थानाय समावनो ओमफ्राय माने जोंहा बेखौ माने मोनहां मोनहां खालामथारनांगौ आरो ओंख्रिया जाइन मोनथारनोसै सम जाब्लासो जोंहा माने बै एवखांना दोननाय बेदर दंमोन ना?
औ।
बेखौ जोंहा माने होनांसिगौ आरो।
औ माने एसे मोनहां समाव आरोना?
औ औ बे ओंख्रिया जेब्ला मोनहां मोनहां जाथारबाय संख्रि फानलुफ्रा जेनोबा जाखाजोबबाय अब्लाना बै एवनानै दोननाय बेदरखौ माने होनांसिगौ आरो।
औ।
उम।
माने बेबायदि सं संनाय जायो आरो।
औ औ बिदि संदो ओमफ्राय मोनबाय।
औ।
बिदिनो
ओरैनोथ' मेवा मेवाफोरजों जाजायो
औ औ मेवाफोरजों मोजांसिन जायो। मेवाजों अनला बिदिनो दाउ बेदर लकेल दाउ।
औ।
औ बेफोरनो, अनलायाबो माने गोबां रोखोमनि जायो नालाय मानसिफोरा।
औ।
गोबां बिदिनो औवा मेवा अनला ओमफ्राय बिदिनो अनलाजों दाउल' बिदि आरो।
ओरैनो मानसियाथ' बांसिन खारैखौनो जायो बर'फ्रा?
औ औ। खारै उम। अनला ओंख्रि होनबा जोंहा खारै जाखा जाखा उम थाखानांगौ नालाय।
औ।
उम।
नोंथाङा संफेरबाय नामा?
आङो सङाखै संनायालाय बिमा संनाय खाथियाव थादों आरो माने नायखांबाय आङो।
अ।
ओमफ्राय मिथि मिथियो नालाय जेनोबा जोंनाथ' बर'फोरना जाखायो नालाय।
औ।
उम।
होमबाथ दा जेबा मालाबा संनो गोनां जाबथाय' संनो हागोन।
औ औ हागोन हागोन।
आतसा।
माने गासिबो मिथिजोबखानाय नालाय।
औ।
उम।
ओरैनो माब्रै माबायदि मोनो जानो नोंथाङा?
जानोथ' बुंनो नांला बिराद गोथाव जायो माने।
गन्थं गोदोलायनाय?
औ औ।
बर'नि ओंख्रि।
उम। गुबै होनोब्ला बेफोरनो फैखायो नालाय बर'नि ओंख्रिया
औ
जोबोर गोथाव
उ उ
होमबाथ' बांद्राय एसेबां गोलाव प्रजेकथ' गैयाना?
ओहो बारा गोबाव गोलाव गैया ओरैनो जास्ट फारि फारि मावलांबाय थाबानो जायो आरो माने
खायफा खायफाखौथ' संला बायबानो मोनजोबो। बेफोरबो बेफोरखौ खायफा खायफा बेफोर खोनादों
औ हेल'
खायफा खायफा बेफोर बर'नि ओंख्रि संनो रोङै बेखौ नुनो मोनो खायफाखौ
औ औ नुयोथ' आरो दङ जोंथिंबो गोबां
औ
रोंग्रायासो रोंङो माने
नोंसोरनिथिंथ' लामजायो अनला?
हा हा
नोंथां मोननिथिंबो लाम अनला
औ औ जायो।
नोंथां मोनथिंलाय एसे फोरमायना होदो।
जोंथिंबो दाथ' जेबो सोलायनाय नुवासै आं नोंथाङा खिथादों। उम
औ
ओ फ्राय जोंथिंबो बिदिनो सङो आरो
औ औ
जेरै नोंथाङा खिथादोंमोन। बेदर एवफ्रामना लानाय दै गोदौनायाव अनला होनाय ओमफायो बानलु संख्रि खारै एसे
औ औ
बिनि उनाव जों दसेयावनो लाखै गोदौ होखांनानै बेदर होसननाय
औ
बेनि उनाव बेदरा मोननाय बायदि आरो अनलाजों मिक्स जानाय बायदि एसे गोबाव गोदौ होनानै बिदिनो संनाय जायो आरो जोंथिंबो।
औ औ होमबाथ' सेमानो न'?
औ मेवाइ खो इदिनो एसे एवखांना लानानै
औ
खांनाय जायो आरो।
उम उम माने बै बर'नि ओंख्रिखा नालाय सेम जाखायो। संनायफोरा उम औ
ओरैनोथ' जायगा लायै जायगा एसे होयै होगोरनाय एसे मा मायै होदो सेल'सो आलादा
औ औ
जानायखौ नुनो मोनो आरो
उम एसे एनैखौ बेलग मोनो नुयो नुनायाला
औ
उम
जायो जोंथिंबो गोबां आलासि दुमसि फैयोब्लाबो बेफोरखौनो बांसिन बर'नि ओंख्रि होननानै संना होनाय जायो।
औ औ मानसि आलासि सोंनायफोराव न'
औ औ
उम
आरो बर'फोर होनना बुङोबा जानोबो फ्राय गोथाव मोनोना
औ औ
अनला दाउ दा बुंसै
नंगौ नंगौ
लकेल दाउ दाउला खासिफोरजों संनो मोनदेरबाथ' आरो बुंनो नांला
औ लकेल दाउफोरजोंनो बांसिन गोेथाव जायो।
औ ओरैबायदि माने बुंनोनो नांला आरो गोथावा
औ बेस्ट कम्बिनेसन
दाबुंसै
औ औ
दे होमबा नोंथां दोनथ'नोसै नामा
औ औ जागोन दे
औे दे